औ
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों
औ दायो नोंथां आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय दायो जोंनि जा नैजिसे मुगायाव जोङो बाहायनाय मबाइल आरो ससियेल मेडिया बेनि सायाव एसे फंनैसो सुंद'यै सावरायनो सानदों नोंथांजों
नंगौ थारैनो बेथ' जोबोर मोजां आयदा
औ नोंथां दा नोंथाङा
नोंथाङानो बेखौ एसे एसे जागायगोरोबा मोजां जागोन नामा
औ औ जागोन दे नोंथां
नोंथाङानो आयदानि सायाव
दा नोंथां बुंनो थाङोबाथ' मबाइला आथिखालनि जुगाव जोबोद इम्परटेन्ट एबा गोनांथार जानानै फैदों दायो आथिखालनि मुगायाव माखासे खामानि जा मा जा बायदिसिनाखौ जों मबाइलजों नो बांसिनखौनो मावनो हायो एबा मावफुंजोबनो हायो बुंजायो रां आरजिनायनि खे मबाइला मोनसे बिजों जानानै फैबाय दा मबाइलखौ बाहायनायाव बुङोब्ला गिबियावनो जोङो बबेबा मोनसे गोजान जायगायाव सोरबाफोर दङब्ला एबा बेफोरजों खौरां लालायनो सावरायलायनो मबाइलनि गोनां जायो मबाइला जेब्ला गैयामोन अब्ला बै समावहाय बेफोरबायदि खौरां लानो बायदिसिना उसुबिदा जायोमोन बै समाव लाइजामनि लाइजामनि जुगमोन आरो दा लाइजामाबा। सहैनो सम लायो नाथाय मबाइलजोंबा लोगो लोगोनो दानो हरोब्ला दानो। ओ खौरां हायो रायज्लायनो बेफोराव मोनसे गोजाननि मानसिजों खबर लानाय बा खौरां दैथायहरनायनि मोनसे बिजों महरै लानानै फैबाय। दायो आथिखालनि मुगायाव मबाइल जोंनिफ्राय गोबां मानसिफोरानो रां आरजिनाय। बायदिसिनाखौ जों नुनो मोनो। अफिसियेलि खामानि अफिसनि खामानि बायदिसिनाखौबो। मबाइलजोंनो मावफुंजोबनाय जायो बांसिनखौनो आरो लोगोसे जेरै बांसिनानो। इउटुबार एबा इउटुबाव भिडिअ बानायनानै बायदिसिना ओ ससियेलि फेसबुक बायदिसिना इन्सटाग्रामफोराव भिडियअ बानायनानै मबाइलनि दारै रां खामायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो लोगोसे ओ बायदिसिना बाहायनायाव मबाइलखौ बाहायनाय जायो जेरै बहाबा थांनो नागिर जों एबा नों माखासे जायगाखौ मोनथिया लामाखौ मोनथिया अब्लानिया माखासे गुगोलनिफ्राय जा माखासे। गुगोल मेप बायदिसिनाखौ नायनानै जोङो। ओ मबाइेलजों बेफोर जायगासिम थांनो हायो आरो नोंथां। दायो दा बेफोर। बायदि खामानि गोबां खामानिखौ जों मबाइलनि दारै मावनो हायो। दा बेनि सायाव नोंथाङा जा। मबाइलनि माखासे गाज्रि खामानियावथ' दङ नोंथां। बेलनि बाहायनाया गाज्रि रोखोमैबो बाहायजादों माखासे मोजां रोखोमैबो बाहायजादों। एबा बेफोरबायदिनि सायाव नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा सुंदयै
दा गाज्रिनि खेथ्रआवना नोंथां।
औ गाज्रिबाबो मोजांबाबो नोंथां।
दा मोजांखौनो आं एसे रायज्लायग्रोनि मानो होनबा जोंहा समा दंबावो।
औ।
दा जोंहा मबाइल फैनानै माखासे जोबोद मोजां सुबिदा होननानै बुंनानै लानांगोन मानो होनबा जों। सिगां समाव दहाय नोंथाङानो फोरोंथाब माने
औ।
न'नि मानसि बा गुबुनजों जुदि रायज्लायहरनो अब्ला लाइजाम हरनानै। से जों फोरमायनाय जायोमोन गोसोनि साननायखौ नाथाय आथिखालाव जोङो। फन सफैनानै नैसे मुगायाव दा ओरै बायदि स्पिड माने जौगादों बेखौबो रावबो हमथानो हायाखै आरो आं सिगां समाव मबाइल फैजेनबा ओरैबायदिमोन एस एम एस आरो फन रायलायनो थाखायल' जोङो। मबाइलखौ बाहायनो हादोंमोन आथिखालाव जोङो। नुबाय मबाइलजोंनो रुमनि एसिनि। कन्ट्रल खालामनो हायो मबाइलजोंनो। मबेलजोंनो माखासे खामानिफोरखौ जेरै ओं रायलाय रायलायहरनाय
औ
गोजानाव रायजलायहरनाय बा गोजानाव थानायफोरखौ खबर लानांगौब्ला मबाइलजोंनो जों थाबैनो खबर लानो हायो जेराव
औ
माने ओ जोङो गोथां राव बेखौ जों खोनानो मोनो आरोना नोंथां आरो लेटेस्ट आपडेट हिसाबै जोङो रायलायनायावल' थाबथायाखै आथिखालाव फटक आरि सेबखांनानै लाखिनायावबो जों बाहायनो हायो बेनिफ्राय जोङो मबाइलखौ आथिखालाव भिडिअ' कलि नोंथां नोंथाङा रायलायनानै मा मा खालामदों मा मा खालामाखै जाय जों रायज्लायदों बेखौ नुफानो हानाय आथिखाल मुगायाव जों मोननो हाबाय बे समसिमाव बे मोनसे लेटेस्ट आपडेट आर ना नोंथाङा मबाइलनि गेजेरजों
नंगौ।
दा मबेल मबेला आरो ओरैबायदि जोङो डकुमेन्टसनि सेयार खालामनो थाखायबो आथिखालाव जोंहा गोरलै राहा जाबाय
नंगौ
जो समाव पस्ट अफिसनि थ्रयैसो जोङो हरनाय जायोमोन।
नंगौ
दा नाथाय ओ गाव गावनि मबाइलजोंनो वाट्सप बा टेलिग्राम बेफोर बायदि माखासे एप्लिकेसननि गेजेरजों
औ नंगौ।
एकाउन्ट खुलिनानै नोंनो गोनां जानाय फट'फोरखौ डकुमेन्टफोरखौ जोङो हरनानै प्रिन्ट आउट खालामनानै होबानो जायो आरो नोंथाङा
नंगौ नोंथां थारैनो।
दा बेनो मानो होनबा आथिखालाव जोङो मोननो हाबावदों सिगां समाव मबाइला जोंहा किपेड जेराव मोनसे मोनसे आखर नुनायाव थुनो गोनां जायोमोन। नाथाय दा बेल' था थथान्नानै थायासैलै आरो बिनिफ्रायबो दोरदबावनानै जेरै आथिखालाव मोननो हानाय स्क्रिनटाच नङा होमबा नोंथां? औ दा बे स्क्रिन टाचाबबो मोनसे जोबोद माने बयजोंबो मोजां मोनजानाय मबाइल आरोना माने बिलिरबानो नाङो दा बे बेखायनो मानसिफ्रा बेखौनो बांसिन लायो आरो किपेडफोरखौ बाहायला दानि समाव खम बाहायनाय नुसै दा बेहायनो नोंथाङा एसे मख'खादों। आथिखालाव मानि नैजिसे मुगायाव जोङो ओ मबाइलजों जेरै रिल्स बानायनानै रां आरजिनो थाखाय सुबिदा मोनदों लाइमोनफोरा
नंगौ।
गावनि रोंनायफोरखौ टेलेन्ट देखायनो थाखाय सुबिदा मोनदों। दा बेफोरो मोजां आरो दा ओमफ्राय गाज्रियाबो जोंनियाव समान समान हाबफानानै दं जेराव नोङो मबाइल बे नांगौ बायदि बाहायनो रोङाब्ला नों मबाइलजों थगाय जागोन होननायनानै बुङो जोंनि बर' दा थगाय जायोब्ला ओरैबायदि माने नोंहा जाबायदि मबाइलावसो सम होनांगौमोन बेहाय सम होनो हायासै नांगौनि बारा सम जाबाय एक घन्टा नायनांगौमोन दुइ घन्टा आराय घन्टा नायलांबाय आं ओमफ्राय नायै नायै नोंहा देहायाबो बाबाय साननायाबो गिलिर जाबाय खामानि मावनो बायो आरो नों दा मबाइल नायबायबाबो दा बेनिखायनो बे जोंनि थाखाय मोनसे गाज्रि
औ नंगौ।
औ
औ
ओमफ्राय मोननो हाबावो जोङो आथिखालाव मबाइलजों जेरै इन्टारनेटनि बाहायनाय नङा होनबा? ओजों मोनसे आथिखाल नि समाव थाबैनो जौगानाय मोनसे बे टेक्न'ल'जि नङा होमब्ला औ दा बेनिखायनो जोङो मोनो ओ ससियेल मेडियाफ्राव माखासे रिल्स बानायनानै जों रां आरजिनो थाखाय
औ
माबायो आरो रिल्स बानायनानै आगारो आरो बेयावनो माखासे ओ रंजानायखौ लानो हायो आरो जेरै फेसबुक इन्स्टा बेफोरबायदि एप्सनि गेजेरजों
आरो नोंथां आथिखालावथ' औ रां रां दोनथुमनाय बायदिसिनाबोथ' जायो नोंथां मबाइला बायदिसिना
औ औ औ नंगौ थारैनो आं बेखौ बावनानै थादों मानो होन- बा आथिखालाव जोङो भारताव केसलेस कान्ट्रि ओ जाय थांखिखौ लादों दा बे थांखियानो जाहैबाय बे बेफोरबायदि एप्सनि जेरै फनपे गुगोल पे पेटिएम नङा होमबा नोंथां बैफोरबायदि रां राङारि माखासे एप्स ए नोंनि पार्सनेल एकाउन्टजों ओ लिंक खालामनानै जेरै नोङो फनपे नों माबा मोनसे दखानाव जाबाय माबा मोनसे लाबाय दाना नोंहा आखायाव फैसा बिलाइ गैयाबा नोङो डिजिटेल खालामनानै होनो हायो आरोना नोंथां दामाने बे एक्सेप्टेबोल आरो ना नों जेरावखि होआ मानो बेयो बेखौ लागोन आरो आरो आं खोनानो मोनदों माने ओ
औ
बेबायदिनो फैबाय थानाय समावबो जोङो ए आइ नि बाहायनाया गोबां जायोब्ला सम
नंगौ
आरो
नंगौ नोंथां
दा जोङो माने ए आइ नि सोलोंनायखौ बांसिन ओ नाजानांसिगौ होननानै आं खोनानो मोनदों आरो दा बे ए आइ नि बाहायनायाव ओरैबायदि औ औ
औ नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन औ
औ नंगौ नंगौ नोंथां होननाया
औ नोंथांनिफ्राय माखासे मोनथि मोनै बाथ्राफोरखौबो मोनथिनानै मोनबाय नोंथां आरो थारैनो मबाइलनि मबाइलनि बाहायनाया मोजां गाज्रि गाज्रि बेखौ मोननैखौबो नायनानै बाहायनांगौ। बांद्राय बा ओ नांनायनिख्रुइ बांद्राय बाहायोबाबो गाज्रि जोंनि थाखायनो आरो माखासे बाहायनायनिफ्राय सांग्रांथि लानानै बाहायनाया साबसिन जायो थारैनो नोंथां बिदिबा ओ दिनै रायज्लायनानै नों- जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
नोंगौ थारैनो आंबो नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों बे समाव
औ गोजोनथों नोंथां।
गोजोनथों दे।
औ
द